औ
ए औ
औ खोनादोंना
ओं ओं खोनादों
माबा मावदो नामा
आं नै बेरायगासिनो
औ होमबा बेरायदोंबा नोङो सम मोनोब्ला मोनसे बाथ्रा रायलायनि नोंथांजों
ओं ओं जायो दे मानि सोमोन्दो रोननो
बेरायनायनि सोमोन्दोखोनो एसे खोन्थादो दे नों बेरायनानै माबोरै मोनो माने ओ मिथिंगाजों माबायदि सो सोमोन्दो दङ ओमफाय जेनेबा आरो बेरायनानै मा माखौ नायनानै मोजां मोनो नोंनि लाइफनि एसे बेरायनानै मोजां मोननायनि सोमोन्दो खिन्थादो
अ जागोन दे आंथ बेरायनो जोबोद मोजां मोनो आङो बहुद बेरायबाय जायगा बेरायनानै बेरायनो इदिनो मिथिंगाफोरखौ नायनो गोदान गोदान जायगा नायनो मोजां मोनो आरो नोंथाङा मायद बिदि मोनो बेरायनो
आंबो बेरायनायखौ लाइफआव बिराद मोजां मोनो माने
अ
जेरै बेरायबाथाय ओ जेबो गाज्रि जेनेबा फिल खालामफ्लाङा बेरायनानै गोसोखौ बुहुद मोजां मोनो ओरैबायदि फिल मोनो माने ओरैबायदि गोसोखौ मोजां मोनो जिराव जेराव गावनि माबाखौ दुखु सुखुखौनो गासिबो बावगारखायो आरो
बिदिनो बेरायनांगौ आंथ' फाहार जायगाफोरावहाय बांसिन बांसिन मोजां मोनो बेरायनो थान्दा बिदिनो बरफ जायगाफ्रावहाय बांसिन मोजां मोनो आं बेरायनो लैथो बिदिनो आंथ' बहुत जायगा बेर बेरायबाय दाबो बेरायनांगौ नोंथांङाबो थांफानो नामा बेरायनो?
थांबा औ लांफाबा थांजायो औ थांबा लांगोन।
शिलं थावां बिदिनो बेरायहैनांगौ बरफ जायगायावहाय बिदिनो थानदा जायगायावहाय
औ
थांसै ना होमबा साननैसो थानानै आं-आं दाखालि फैदों मुम्बाइ गवा बेरायनानै दाखालिसो फैदों आङो
अ बेयाव मा मा नुबोनाय
जोबोद मोजां जायगाफ्रा लैथो लैथोमा दै दै गोजा आरो जेरैबो दैनि जायगा गोबां जा गयाबोथ साबसिनथार दै गोजा। नोङो गरमावबहाय दु दुगैनो जोबोद मोजां दाथ' दा एसे माबा जाबाय बोथोरा गरम जाबाय दा बा-बारा बेराय जाला बेफोरजों
औ आनिफ्राय बेयाव मा मा बेरायथावना जायगा दङ' ओरैनो नोंनि बुजिनायाव?
अ बहुद जायगा दं बेहाय बिदिनो नोङो जेराव थाङो बेहायनो लैथो लैथोमा इदिनो दै खाथि दै सेरल' मोनगोन आरो। सब जायगायावनो दै सेर सेर गोजा आरोना मोजां बार हावा मोजां मोनथारो। फिल खालामनो बेरायग्रा जायगा बहुद दं। नोङो मास मोनसेबाबो बेरायनो हानाय नङा बेहाय जोबोद मोजां बेरायबाय थ थानो मोनगोन आरो
औ
दाखालिसो फैदों आं न'आवहाय बेरायनानै फैनो बालायदोंमोन
औ औ
एबार थांसै दा गरम जाबायना
औ
बरफ जायगाफ्राव थांसै नायनानै ज' लोगो नांनानै
औ
फोरजों खबर लालायनोसैनो
औ औ बेनिफ्राय आंथ' बे आङो बेरायनो ओरैबायाददि मोजां मोनो माने जाय आङो बेरायबाथाय जेबो टेनसन दुखु जाहा जेबो बावगार जेबो माने थालखौनो लाफ्लाङा आरोना ओरैबायाददि फिल खालाम माने गोसोआ बिराद मोजां मोनो बे बुहाबा बेराद मोजां मोजां सिनारि दंना बिबार बिफां लाइफां सिखिरि दाउमा दावसा था मिथिंगानि महर एफोरखौ नायनानै माने गोसोआ मोजां मोनो आरो
उम उम ओम
आरो एसे आलदा आलदा आलदा आलदा माबा जायगा नुगोन ना सिनारि नुगोन बेहायनो गुबुन गुबुन जायगानिया गुबुन गुबुन जायो
गावनि जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव थांबाथाय बेलेग बेलेग नुहैजोबो आरो माने जाय जायगाफ्रा मोजां नाङो नायनो बेलेग बेलेगनो समायना समायनानो
औ औ
नोंथाङा बेरायथाराखै नामा दासान्दि
दासान्दि नै दा एसे बेराय फैदों एसे बांद्राय बांद्राय गोजान एसे गोजानानो साब गोजानालाय तिन घन्टासो लागोन जोंनि न'फोरनिफ्राय
उम ओ गरम ना बेरायनांगौ एसे बार जानांगौ
ओ
बेरायबासो मिथिजोबो ना आउट नलेजफोर गौ माबायदि मिनथियो। जायगाफोरखौ बेरायनानै नाय जोबनांगौ।
ओं माने। दस्रा-दस्रा जायगानिया दस। बेलेग-बेलेग नालाय बेरायनानै मोनगोन आरोना नोङो।
औ औ नोंथाङा हारसिं बेरायनो मोजां मोनोना लोगोफोरजों।
आं हारसिंनो फैदों मिथिंगानि नेरसोन ओमफ इदिनो ओ आबफवा मिथिंगानि आबहावा बेफोर माने गासिबो जायगायावनो गुबुन-गुबुन आरो इखायनो बेरायनानै माने नायनो लु गैयो नायनो मोजां मोनो आरो आंबो बेरायनायखौ माने मोजां मोनो।
मिथिना लानाया गोनां बेफोरखौबो। बेरायनो सब। मोजां मोनखायो। आंथ जोबोद। मोजां मोनो बेरायनो। बेरायबायानो थागोन आं। मोनबानो। लोगो मोनबानो थागोन आं हारसिंबो बेर जायो लोगोजों। बेरायबा इन्टारेसिन। जायो आरो। बिदिनो सिनारिफोर फट। फटक लानाय फटक साफायनाय। मोजांसिन जायो लोगोफोर। थाबा। हारसिंबा बात। मोजां जायाना फटफोर लानायफ्राव। बेरायनानै सब जायगा थांनानै फटकस। फटक साफायनानै लाबोजोबो। जायगानि। सिनारिफोरखौ साफाय साफाय लाबोजोबो।
औ।
उम। नोंथाङा बेरायनानै मोननाय जायगायाव मिथि ओ मिथिंगानि म फोराबो आलदा आलदा नामा एसे बिबार बागान जेनेबा हमना ला बिबार बागान
अ ओं
मोनसे पार्क बे बिबार बागानाथ' बेलेग ओमफ्राय पार्क मोनसे ओ मोनसे मानिबा नेरसोन इफोरबायदि थायोना
औ
बिफोरखौ माबायदि मोजां नाङो?
ओ जे बिफोरो मोजाङानो नाङो बेलेग बेलेग जाजोबो सब जायगायावनो। एखे जाया ना। सब माबाफोरा ओइ बेलेग जायगायाव थांबाथाय बेलेग नोङो बेलेग बाथ्रा बुजिनो मोनगोन मिथिनो मोनगोन बिदिनो बेलेग बेलेग जाजोबो आरोना। नोङो मिथियो खो थाफोरखौबो मिथिजोबगोन माने बेलेग जायगायाव थांबाथाय
औ
सब एखे जाया मोजाङानो नाङो मि थिना लानायाबो ओ दानि जुगावहाय जोबोद गोनां जोंनि थाखाय। बेरायनायफोराव बेरायनाय बेवहाय स्ट्रं जानांगौ आरो साबधान थानांगौ। नोङो हा रसिं हारसिं बेरायबाबो लोगोफोरजों बेरायबाबो स्ट्रं थानांगौ साब'धान थानांगौ आरो आरो सब जायगायावनो नोङो बेरायबा रुमफोर थानो हायो बिदिनो बेरायला बेरायनानै बिदिनो गो सोफोरनि दुखुफोरखौ बावगारजोबगोन आरो थेनसन जानायफोरखौ उम उम ओ मिनथियै खोथाफोरखौबो मिथिनाय जायोना। थांनायनि प्लेनिं खालामनोसै ज'नो। सावरायलायनानै ना?
औ
बहा थांनो सानदों?
थांजागोन। एबारथ' एबारथ' ओयावनो अरुणचल अरुणचलनि बरफ गोलैनाय जायगायावनो थांनांगोन नामा?
थावांआव?
औ
थांजायो लोगोफोर लोगो लाबावनोसै सानैसो। ज' लोगो नांनानै थांसै। सानैजों थ' जानाय नङा नालाय। सानैजोंबो जायो अबैसे ओमबाबो सानैसो लोगो लिंदेरबावनोसै जमा ग्रुप थांनानै बेरायहैनानै नाय हैनानै फट'क साफायना लाबोनायस सिनारिफोरखौ बेफोरखौ
औ
सपिं खामखानांसिगोन ओमबा?
औ खालामनांसिगोन। बेबोथ' मोनसे बेरायनायाव थांना बेरायनाया सपिं खालामनाय बबावबा थांनाय बबेबा फैनाय बबेबा मोनसेखौनो बबबा मोनसे जायगाखौ नायनाय। ओ बबेबा मोनसे जायगायाव
दा जों थानायाथ' गरम नालाय बेहाय थांबा जोंनो गोजांनायनि माबाफोर सो नांजोबगोन ना।
औ
आरो माबाफोर प्लेनिं खालामबावनो?
प्लेनिंआथ' बेरायनायानो खालामबाय थाखानांसिगोन बेरायबाय थागोन ओं।
बेरायनांगौ बेरायना लानांगौ जायगाफोरखो नायनांगौ सिनारिफोरखौ स जायगायानो बेलेग जाजोबबाय नालाय। एखे जाजोबा
औ
ओमफाय मोजांना खबरफ्रा नोंना?
औ मोजाङानो। नोंथाङा
उम
बेरायनानै माखासे ओ माबा मोनसे माबा खालामो नामा माबा मोनसे सानफिनो नामा जेनेबा आंबो बेफोरबायदि मोजां जायगा बानायनानै दोनगोन बेरायनानै नुबोनायखौ आरो
अ बै इदिनो सानो बे सब जायगायाव बेलेग बेलेग जायगा नुबोजोबो नालाय इदिनो
उम
आंबो इदि खालामगोन इदि मागोन इदिनो सानो आरो गोसोआवहाय नुबोनानै।
औ
मोजां मोजां ना जायगाफ्रा बे रायनानै नुहैनायफ्रा। सब जायगाया
औ। औ।
नोंबो बहुद बेरायखोमा ना?
आङो बेरायबाय बेरायनाया दाथ' एसे बुरजा मानो जाय नो थांनाय जाबाय बेनि गासि मिथिंगानि महर फोरानो गुबुन गुबुन नुजोबदों आरो आङो।
सोब एखे जाखाया ओंखायनो बेरायनानै नायनांगौ मिथिनांगौ अ बेरायनानै लानानै मिथिनांगौ। नायनांगौ बुजिनांगौ। बेबो मोनसे आरोना। मिथिनाया गोनां थार।
औ।
दे होमबा उनावहाय रायलायगासिगोन नामा उनाव
औ उनाव रायज्लायनोसै दे होमबा औ दे दोनथ'नोसै लोगो होमबा औ औ गो जोननाय थाबाय।